खि खबर बाबु?
हेलौ।
हेलौ
हेलौ।
खोनोबाय?
खोनाबाय खोनाबाय खोनाबाय दासो खोनादों‌ नेदानो जाया।
रायलायबाय था माबार आंनिखौ खमफ्लित खालामनांगौ।
मा खालामदों?
आलु फाजासो एवदोंमोन।
आलु फाजा, आलु। फाजा एवनाया एफाग्राब बिजि?
दहायो मा खालामामोन थाय?
खननै कल खालामबाय आङो
नों फन हरबाय खिथदोंमोनदां, मोखां सुदोंमोनदां?
आलु फाजायाव माबा होफानांगौ, घि होफानांगौ बरिया जायो।
घि दं नों लाबोना होफैखाय घिया?
थेेजा सुवादल' ओंखारखायो एकदम। मजा ल' मोनखायो जानो।
आलु भाजायाव घि हो गोथाव मोनो।
ब्रेड-ब्रेड मा होनो ब्रेडजों लोगोसे बाटार लगायदो आलु फाजाखौबो होबावदो आ ओमफ्राय माबा होदो बै माबाया ओम टमेट'खौ गल हानानै टमेट' गोथांखौबो होदो, ओमफ्राय कफिखौबो होदो ओमफ्राय होला जोब है होफब- होफब जादो सुब। हा
इंलिसाआ मारै मारै नोंसिना इस होआ?
हो?
इंलिसआ मारै मारै इस होआ?
रायथिं माबा माबि दंलै
ग्रामारबो नङा ना? जोंना मास मिडियाबाबो माबारैबासो फेसबुकनि बारै लिरनांगौ वाटससपनि बारै लिरनांगौ बिदिसो।
ससेल मिडिया, इन्टारनेट, टेलिभिजन, रेडिअ आजि-आथिखालनि मुगायाव सुबुंफोरा इन्टारनेटनि बाहायनायनि गोहोमा मा, बाहायनायनि गाहाय थांखिया मा?
कमपेर एन कन्टास एका
सेबखांजानाय बिजों पइन्ट मेडिया माखौ बुङोनो? बेखौ बुंङोदे सेबफखांजानाय बिजोङा मा?
हो?
सेबखांजानाय बिजों माखौ बुङो पइन्ट मिडिया नुवाखै नों बिसिगोरा।
सेबखांजानायालाय निउसखौ होनो।
सेबखांजानाय पइन्ट मिडिया निउसखौ होनो।
सेबखांजानाय महरनि गेजेरजों जेब्ला सुबुं सरजाबनाय हाबाया जाफुङो सेबखांजानायनि गेजेरजों जेब्ला सुबुं सरजाबनाय हाबाया जाफुङो अब्ला बेखौनो सेबखांजानाय बिजों पइन्ट मिडिया बुङो। राडाब बिलाय।
बर'निसो लिरजोब खानांगौ दा बर'निसो लिरजोब खानांगौ।
माखासे इंलिसनि दङ लिरनांगौ मानि इंलिसनिबो बै माखासे बर'आवबो गैयाना इंलिसनिया ओंखायनो लिरनांगौ जायो।
बर'आव।
ब्लगा माखौ बुङो? ब्लगबो फैयो।
ब्लगा हेल' गाइस हेल' गाइस।
हेल' गाइस। वेल काम वेल काम तु माइ चेनेल वेल काम बेक तु दा चेनेल।
ब्र सम इारसन
आं दिनै नोंसिनो आंनि माखासे खोथा बाथ्राफोरखौ फोरमायनो आखायाव लादों नोंथांमोना भिडिअखौ
जाखांनानै नायजोबनाय नांसिगोनलै नङाबा हानाय नङा गाबोन बबाव फागलानो जेबो खर' क्लासथासबो दां गैया बेखौ ओरैनो।
बेथ' उइदाउट क्लास उइदाउट क्लास डाइरेक्ट एगजाम। दा माबा मा होनो? ना लेखायानो मोनो ना माबाखौनो मोनो मिनिंखौनो मोनो ना माबाखौनो मोनो ना क्लासनो जायो ना टिचारानो फोरोङो ना टिचारानो गाइड खालामो?
एबार फाइभ सिमाव गासिबो मडेल बायजोब नांसिगोनलै।
एडुकेसन के नाम पर। खलां बोन गया सबलग।
उ
सेबखांजानाय बिजों। रादाब बिलाइ माखौ बुङो? इंराजि रावनि निउस सोदोबाबा मा फोरमायो? भारत हादरनि गिबिसिन रादाब बिलाइनि मुङा मा?
आं मिथिया।
बर' रावनि गिबिसिन रादाब बिनि मुङा डा लेण्ड अफ डा लाइट डार लेणड। अफ लाइट डा लेन अफ लाइट। हालिलि नाइनटिन सेभेेनटि वान मायथाइयाव ओंखारदोंमोन
टाइमस अफ इिया दा हिन्दु दा टाइमस अफ इणडिया ओ दा इन
बाय'दायबरसिथि
दा निउयर्क टाइम्स टाइम्स
माबायानो थाक्स आनो फैफिनायसै माथ माबा टान्सक्रिपसन ना
ताक्सआ फैफिनबाय
ट्रान्सक्रिपसना माथो फैयासै होनदों आं
फैलालै फैनाय नंलादां
मानो फैनाय नङा
माबा इसु जादोंनो इसु जादों
सिमाङावसो खामायसिगोन होनबालाय जोङो
ओमफ्राय नों बैयाव होननायखौ खोनायाखै नों मा मारै मारो बैयाव होननाया नों थांमोनहा बैयाव माबा मेसेज लिरना हरनाया ब्रा
अफाय
बर' ट्रेन्सक्रिपसननि पेमेन्टआ वान थावजेेनड सिक्स हान्ड्रेड ओइगटि रां से घन्टानि अडिय'खौ ट्रान्सक्रिब खालामनायाव बेबादिनो नोंथांमोना सा सानसेयाव एक घन्टानि अडिय'खौ ट्रान्सक्रिब खालामोब्ला थारथि सानाव एबा मास मोनसेयाव फिफ्टि थावजेन रां आरजिनो हागोननो बाबु नङा जाबाय बेसेबां मोनो नंदों नोंलाय सानसेयाव सेभेेनटि थावजेन्ड गाहाम खामायग्रा दं
आरे फ्र'ड लगड़ा है
आरो बेथना सेभेन फुट टिन साननि गेजेरावा हाबनो हागोन दालाय जोंनाबो पेमेन्ट एड खालाम जाबायना
उम खालामाथ' खालामजाबाय
इउपिआइ जोंसो बखनांगोनलै आंहा इउ पि आइ जों
उम इउ पि आइ दि होनांगौ नों होबाय इउ पि आइदि?
होआखै दां
माला होनांगौ?
एसोर मोननै दोंमारो इदिब?
मारै?
फैसा मोनग्रोथों होनदां।
फैसा बेयाव थाफैबासो होजायोलै ना? थाकसआ थासका फैयासै माथो आंना उम इसु जादोंनो। इसु जादो नो। उम इसु जादो नो जाहैदों लायरायनाया। मा लारायनो जादोनो सर्ट फर्मसो लिरजोबो बुजिनो नागिरा।
जिनजि।
मारै?
ओंखाम जादो ओंखाम जादो। सासेया ओंखाम जादो मा ओंख्रि जाया?
जोंहा ओंखाम जाखांबायथ'
मा ओंख्रि जादोलै?
ओंख्रिया मैथाजों नाजों आलु फाजा।
उम
आलु फाजा खांख्राइ बाथोन।
खांख्राइखौ मानो जाख' खांख्राइ जानायाव लुबैयो मा? खिगुयो खांख्राय जाबा। मैयानि नारजि अमा दंलै एसे आलु फाजा आमफाय।
मारै?
मैयानि जास जौ अमा बेदर। नारजि अमा।
मा मा होम?
दाउदैसो लायनां सिगोन। बेसां बुयो बुगास
गानेन्द रजेस फैसै जाम्बालाय गानेन्द। रजेस गुवाहाटियाव।
सुस। मा?
गुवाहाटियाव गानेनद्र जेस फैसै थांनांसिगोन गानेनद्र जेसाव।
हामख'फेसानथा एगजामसो दं जोंना आसल। सेमाव मोजां फरायाबा गैला। फाइभ सेम नि फरिखा हो। बिनिसायाव आरो होबाव पाससेम थातसेम।
है बे नोंनि साब्रैसो जायिबो जायिबोखौ दा खिथालाबायलै आंनो।
फाइभ सेमाव बेग थादोंमोन आरो?
फर फरायनाय थाइमाव फराया। जोंनालाय बेग थाखायाना नोंसिनि बायदि। जोंनालाय मानो बेक थानांगौ?
फराया गोदाव सोराव फरायनाय टाइमाव।
फराया जायो नामा फरायोथ' आं हायाखैसो।
मारै?
फरायदोंमोनलै जामबा हायाखिसो।
नोमा फरायदों मा खोथाया रायलायनाय जाखो बे फरायदोंमोन हायाखैसो मा होननाय जाखो फरायदोंमोन हाया फरायदों मानि हाया मा रायलायनाय जाखो बे?
फरादोंमोन आङो हायाखैसो। बोसे
फिब सिमावथ' थाजाखाया फिब सिमाव थाबा नों बोरै होनो फिब सिमाव होनो? माबासो जाहैखायो जाहैखाया मिलाय
जा जाहैखालाब्रा फिफ सेम फिफ सेमाव थाबाथाय खेनसे गोदान सो माबाहोफिनांसिगोन। बोसोरसे गाबावनांसिगोन।
नङालै जामबा बोसोरसे थ
बोसोरसे बारायाव नों बोसोरसे थागोनखाय लासिंसिं
बै खेबसेयाव होफिननो मोनबायब्रा मानि जेरै एबा आं रायलायगोन दे।
मोनबैसे दंबावो नोंनालाय?
आंना मैया रायलायनाया खोनायैया ओरैनो साबमिट जालाबायलाय बाय ब्रा। गैला मोन मोनब्रैल'सै।
र 'आं गोदान हरफिननि।
जाखानसै नै।
दानहरलाय दानहरलाय माथो दानजायाबो।
दे आं हरगासिनो आया दानजाला बोरै बोरै जाखो?
ए जाबाय जाबाय